औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
अ आं दा माने आसामनि माखासे दावबायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों।
औ औ
आसामनि दावबायग्रा जायगा होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबोथ' मिथिखायो एसे एनैब्लाबो। माने जेनेबा माबे मा बे जायगायावहाय जों दावबायग्रा जायगाफोर बा इदिनो जेनेबा मख'जाथाव मख'जाथाव दावबायग्रा जायगाफोर दङ बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनो सानदों आङो। ओ आसाम होननानै बुङोब्लाथ' जों बेवहाय जेनबा बायदि रोखोमनि माने जेनबा हारि हारिसाफोरजों बुंफबनाय बयबो जेनबा खौसेयै माने गोरोबलायनानै माने रायजो जानाय बा संसार जानायखौनो जों मोननो हाखायो। माने बेफोरनि गेजेरावनो जोङो बबेबा बबेबा जायगायाव थाङोब्ला माने ओ नुनो मोनगोन जेरै खायसे मोजां मोजां माने जायगा एबा मिथिंगानि जा समायना बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो दावबाय दावबायग्रा जायगायावहाय दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों आं सिगाङावनो बुंनो सानो जे माने बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै जोङो जेनेबा मा होनो गोजोन मोनसे सान्थि गोसोखौ मोननाय बाइदि थाजिम मोननाय बेफोरबायदिखौनो जों माने बुंनो हायो आरोना। आरो दावबायनायनि गेजेरजोंथ' आरो गोबां माने जेनेबा जों माखासे माखासे म होनो नुफेरिखौ नुनायबो जाखायो आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा बिदिनो जेनेबा माखासे हमना लादो जेरै जोङो मेघालया बा शिलं बायदि माने गुबुन माबायावहाय थाङोब्ला ओ जायगायावहाय थाङोब्ला जों नुनो मोन बिसोरनि जायगायावहाय जोबोद माने जायगाफोरखौ साखोन सिखोन लाखियो आरोना। बेफोरबायदिनो जेनेबा बिसिनि साखोन सि खोनखौ जों नुनानैनो जोंनि जायगायाव जे माबोरै साखोन सिखोन लाखिनो हागोन बेखौ माने सोलोंनो हानाय आरोना। माने गियान आरजिनायखौनो होनजासै माने बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो आरोना बेबायदिनो जोङो सावरायनो हायो जेरै आसामनि माखासे बिदिनो जेनेबा दावबायग्रा जायगा महरै जेरै काजिरङा हायुङारि हाग्रामा आरो जेरै मानास हायुङि हाग्रामा बिदिनो अरां हायुङारि हाग्रामा आरो बेबायदिनो मोनबो हाबावो जेरै जेनेबा अरुनााचल भारत आरो भुटान जेनेबा ां सिमा महरै जोङो भैरब खुन्द'खौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो मोननो हाबावो जेनेबा भुटाननि माने भुटान सिमा खाथियाव थानाय जेरै सरलपारा आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा आसामखौहाय आसामावहाय बांसिनै साहा आबाद जायो जेनेबा बे साहा आबादखौ नायनो थाखायनो माने गुबुन गुबुन जायगानि माने गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरा बेरायनो फैयो नायफैयो बेफोरबायदि जोंखौ बेफोरबायदिखौ माने जोङो नुनो मोनो आरोना दा बेनि अनगायैबो जों गोबां माने दावबायग्रा जायगाफोरखौ मोनो फिसा फिन लानो दा बेफोरखौथ' गासिबो बे खौबो मुंफोरखौ मुख'जोबनो हानाया इसेबां माने गोरलै बाथ्रा नङा दा बेफोराव थांनानै जोङो मोननो हायो जे जेनेबा जेरै जोङो काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव थाङोब्ला नुनो मोनो जेरैहाय जेरै माने बायदि रोखोमनि जेरै जिब जुनारफोर हमनानै लादो जोङो आसामा माने ससे गंगोनां गान्दानि थाखायनो मुंदांखा बेफोरबायदि माने जिब जुनार बा नुफेरि बा गुबुन जायगायाव गैयि माने जिबखौनो माने गुबुन जायगानि बा गुबुन हादरनि मानसिफोरा जोंनि आसामाव फैनानै नायफैयो आर ना आरो बिनि अनगायैबो जोङो माने गोबां बेफोर जायगायाव थाङोब्ला जोङो जेनेबा मैदेराव गाखोनानै जोङो हाग्रा हाग्रा माबा बिदिनो हाग्राखौ जोङो गिदिंनानै बायदि रोखोमनि जोबगदों आरोखि बे खौबो हाग्रा गेजेराव थांनानै नायहैनो हायो बेफोरबायदि माने सुबिदाखौबो जों माने मोननो हायो आरोना दा बेनि अनगायैबो जोङो सिंह मोसा मैदेर बेबायदिनो गराइ बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि मै मैफोर आरो बेबायदिनो जेनेबा दाउसिन दाउलाफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो जेनेबा दावराइ बेफोरबायदिनो आरोना मानि दैज्लां बोथोराव जेनेबा दाउफोरा माबे दाउफोरा आदार जानो फैयो जोंनि आसामावहाय दावबायनो फैयो बेफोरखौबो जोङो माने दैज्लङाव थाङोब्ला दैज्लांनि बेलेग माने दाउफोरखौ नुनो मोनगोन आरो मेसेङाव माने रानस्रिाव बोथोराव माबे दाउफोरा माने जोंनि आसामावहाय फैयो बेफोरबायदि माने दाउफोरखौबो जों मेसेङाव थाङोबा माने गुबुन गुबुन नुनो मोनो आरोना दा बेफोरखौथ' जोङो माने दाउफोरनि मुंखौथ' जोङो बुंजोबनो हाया गोबां रोखोमनि दाउफोर दङ दा बेफोरखौ जों थांबाथाय माने दावबायहैबाथाय जों नुनो मोनो आरोना दा बेनि अनगायैबो जों जेरैहाय मानास हाग्रा हायुङारि हाग्रामायावबो जों बेखौनो नुनो मोनो जेनेबा। ओ हमना लादो बेफोर मैदेर बेफोर मैफोरखौनो जोङो बांसिनै माने नुनो मोनो आरोना बेफोरो जायगायावबो। आरो गान्दा बायदिफोरखौबो जों नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जेनेबा मोख्राफोर बेफोरखौबो जोङो मोख्रायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ बेफोरखौ खौबो जों नुनो मोनो माने बायदि रोखोमनि जों नुनो मोनो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जेरै ओ जोंनि माने आसामावनो थानाय जेरै गुवाहाटि नोगोरमायाव थानाय जेनेबा खाजि मा होनो ओ जुनारसालि बेखौबो जोङो माने नुनो मोनो आरोना बे जायगायावबो जोङो गोलोम बोथोरनि बन्द' एबा इदिनो जेनेबा ओ गोजां बोथोरनि बन्द' मोननायफ्राव गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा बेफोर जायगाफोराव माने नायहैनो थाङो आरोना माने जिबफोरखौ मा मा जिबफोर दङ बेफोरखौ जोङो नायफैनो फैनाय जों नुनो मोनो दा बेफोरनि अनगायैबो माने गोबां जोङो माने बेरायग्रा जायगाफोरखौ मोनो आरो मोननो हाबावो जेरै बे सरलपाराखौनो लायोब्ला जों मोननो हागोन जे बेवहाय जोङो माने गानि माखासे समायना नुथायफोरखौ जों बेयाव थांबा नुनो मोनो आरोना जेरैहाय जोङो बेवहाय ओ ससे थाङोब्लानो माने भुटाननि जा नुथाय बेखौ जों नुनो मोनो भुटान हादरनि नुथायाइफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो भुटान भुटान हा दोरनि माखासे जानाय लोंनायफोरखौ जोंनि बे मा होनो जा सलरपारा सिमा बेफोरावबो जों खायसे बर'फोरखौ बो जों नुनो मोनो थानायखौ आरो खायसे जेनेबा गार'फोर बिदिनो मिसिं हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ बे जायगायाव रायजो जानायखौ जों नुनो मोनो। बिसोरो माने भुटान हादरनि माखासे जाग्रा लोंग्रा जामुंफोरखौ बा आदारफोरखौबो गावसोरो बानायनानै माने बेखौ बेफार फालांगिरिनि बेलायाव बै दावबायफैग्राफोरनो जाहोनाय खौ जों माने नुनो मोननाय नुनो मोनो आरोना। दा बेफोरनि गेजेरजों जों गोबां माने ओ सिनारि बा गोबां माखासे माने जाखौ नुफेराखै बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बे सलरफारायावहाय थाङोब्लानो नुनो मोनबावो जेनेबा ओ माखासे बिदिनो माने ओ भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय गुसु दै बेफोरबायदिखौ जों माने नुनो मोनो आरोना दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ जेनेबा दावबायनायदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ औ
औ दावबायनाय नंगौ जेनेबा दावबायनाया थारैनो जेनेबा जोंनि आसामाव आसामाव दावबायनाय होननानै बुङोब्ला आसामाव गोबां जेनेबा बेबादिनो जोबोद मिथिंगाजों बुंफबनाय नङा होनबा? जेनेबा बेबायदिनो बिफां लाइफां बिफां लाइफां बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा गोबां जेनेबा मिथिंगानि जों बुंफ'नाय माने जोबोद मोजां जेनेबा आसामाव नायनो थांङोब्ला गोबां मोजां मोजां जायगा दं। आरो फ्रायानो जेनेबा ओ जेनेबा ओ बेबाददिनो जेनेबा अरुनाचलनि खाथियाव जों बुंनो थांङोब्ला गोबां मोजां मोजां जेनबा पिकनिक स्पट दं आरो।
जेनेबा बेबा ओ ओ जेनेबा बेबदिनो गोबां पिकनिक स्पटनि नाम दं बेबदिनो गोबां जेनेबा यानो जा जेनेबा आ बेबादिनो सरल फारायानो जा बेबादिनो गोबां जेनेबा ओ बावखुंग्रि नंङा होनबा? बावखुंग्रियावबो जोंङो माखासे जोंङो पिकनिक जाहैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बाव खुंग्रि‌ होनोब्ला जोंङो क'क्राझार नंङा होनबा नोंथां।
औ औ नंगौ
औ बेयावबो जेनेबा बावखुंग्रियाव जेनेबा जोंङो बैसागु बोथोर बा माबाफोराव जायोब्ला जों गोबां जेनेबा गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोरा बेयाव थांनानै जेनेबा बावखुंग्रि हाजो हाजो गाखोनो माने जोबोद गोसो जायो आरो बेबादिनो जेनेबा जों जों बर' हारिनि अनगायैबो गोबां जेनेबा ओ माखासे ओ हारिफ्राबो गोबां जेनेबा गोजान गोजाननि जायगाया जायगानि मानसिफ्राबो माने बेयावहाय ओ फैनायखो जों नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो जोबोद मोजां मोजां मोजां जायगा दं जेनेबा जोंनि आसामावनो जेनेबा गुवाहाटि गवाहाटियाव जों थारैनो नायनो थांङोब्ला जेने जोबोद ओ मोजां जोंनिबा बेयाव गोबां मोजां मोजां पार्कफोर जों मोननो थांङो आरो बेबायदिनो जेनेबा बेवहाय मोनसे जेनेबा नेसनेल पार्क बेयो जाहैबाय माने जु होननाय मोनसे नाम दं बेयाव माने बेयाव गोबां जेनेबा जिब जुनारफोर बा दावमा दाउसा गोबां फिनाय फिसिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ औ नंगौ
औ बेवयावहाय माने गुवाहाटियाव गुवाहाटि सिटियावहाय माने गोबां गोजान गोजाननि जेनेबा आमेरिकानि बा ओ बेबादि बिदिनो गोबां जेनेबा गोजान गोजाननि बा मानसिफ्रा बेयाव फैनानै माने गुवाहाटि सिटियावहाय फैनानै माने जायगाफोरखौ नायफैयो आरो जोंनि आसामावहाय फैनानै।
औ औ
बेयाव बेबायदिनो जोंङो जेनेबा बुंनो थांयोब्ला जुआवहाय जोंङो गोबां जेनेबा जिब जुन जिब जुनारफोर फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बेबादिनो जेनेबा ओ गोबां बेबायदिनो मोसा दंङ बा जोंङो सिंह दंङ बेबायदिनो गोबां मैफोर बेैफोरनि बेलायाव जों नायनो थांङोब्ला गोबां ओ बेलेग बेलेग मैफोरखौबो जों मोननो थांङो। आरो बेबदिनो जिबौफोर दंङ आरो बेबादि ओ गान्दा बा मै बेबादिनो गोबां जेनेबा जों ओ बेयाव ओ फिसिनायखौ जों ओ नुनो मोनो आरो बेयाव थांनानै नायोब्ला
औ औ
औ आरो बेबायदिनो जोबोद मोजां मोजां बेवहाय पार्कफोर दंङ बे पार्कआवहाय माने बेबायदिनो गोबां गोजान गोजाननि जायगाफ्रा बेवहाय ओ दावबायफैनानै ओ जायगाफोरखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो गोसो फोरखौ जोंङो मा सोंनानै नायोब्ला जेनेबा गुबुन हादरनि मानसिफोरनाव जोंङो सोंनानै नायोब्ला बिसोर माने जबोद मोजां मोन होननानै बुंङो ओ थारैनो जोंङो जेनेबा आसामाव आसामाव माने गोबां मोजां मोजां जायगाफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ
औ आरो बेबायदिनो दा गोलोम बोथोरनि समाव जों बुंनो थांङोब्ला गोबां जे बेबायदिनो जेनेबा ओ दैमा दैसाफोरनि आव थांनानै जोङो दुगैनानै जोबोद मोजां मोनो। बेबादिनो गोबां जेनेबा पिकनिक ओ पिकनिक जानायनि स्पटनि मुं दं बेबायदिनो जेनेबा आं बुंखांबायानो जेनेबा सरलपारायानो जा बाव खुंग्रियानो जा जेनेबा गोबां मोजां मोजां पिकनिक स्पट जों थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बेबादिनो जेनेबा जोङो दावबायनायाहाय जोंनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट होनो जेनेबा बेबादिनो दावबायोब्ला जोङो गोसोखौ मोजां मोनो। ओ बेबायदिनो जों गुबुन हादोरा जेरै जोंनि आसामाव दावबायफैयो बेबायदिनो जोंनि आसाम आसामनियाव जोङो जेने जेनेबा आसामनि अनगायैबो जों गुबुन हादराव थाङोबा जों बिस नि हादोराव थांनानै माने गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो।
औ औ
औ बिसिनि जे जायगाफोरा माने गोबां जेनेबा बेबादिनो बुङोब्ला जोङो जेनेबा चाइना चाइना हादराव थाङोब्ला माने बेबादिनो जेनेबा बिसिनि जायगाफ्रा जोबोद मोजां बा समायना बिसोरो जोबोद साब सिखोनाव दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
जोंनि ओ ओ जोंनि आसामाव जेनेबा बेबादिनो जेनेबा साब सिखोननि बेलायाव नायोब्ला जोङो ओ गुवाहाटी मेन सिटि बेखौनो बुंनोसै जेनेबा बेवहाय गोबां लेथ्रा बा बेबादिनो साब सिखोन खालामै गोबां जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बे जेनेबा आरो गारि म थरनि गारि मथरनि बेलायावबो जों बुं बुंनो थाङोब्ला होंगो दोंगो बा जोङो जेनेबा बेबादिनो सुबुंफ्रा लामाखौ जोङो बारस'नो थाखाय जेनेबा ओ जोङो थाब बारस'नो हाया बेबादिनो गोबां जेनेबा होंगो दोंगो बा गारि म थर जोङो बेयावहाय नुनो मोनो बेबादिनो जेनेबा माखासे रुल्सफोर गैयैखौबो जों नुनो मोनो नाथाय गुबुन हादोराव थांना नायोब्ला बेबादिनो चाइना हादोरफ्राव जों थांना नायोब्ला बिसोरना गोबां रुल्सफोर दङ' आरो। गारि मथर सालायनायनि अनगायैबो गोबां जेनेबा बेबादिनो माखासे सुबुंफ्रा लामा बारस'नो थाखाय बिसोरो माखासे रुल्सफोर दं गारिफ्रा माने ओ मानसिफोर थाबायब्ला थाद'नाय माखासे रुल्सफोर बिसोरनाव माने मोननो थाङो आरो आरो जाय गाफ्राबो बुहुत समायना जेनेबा औ बेबादिनो जेनेबा दावबायनाय होननानै बुंङोब्ला नोंथां
ओं ओं
औ होमबा नोंथाङा एसे बुंनो हाबावगोन ना?
हागोन नोंथां माने दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबोथ' एसेबाबो बुंलांखाबायानो दा माने बेखौनो बुंनो हायो जे दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां माने ओ नायनो हायो बा गोबां माने मिथियैखौ मिथिनो हायो बेफोरनि गेजेर जों जों माखासे जेनेबा ओ सोलोंनोबो हायो। बेफोरबायदिनो आरोना माने बेफोरखौ जों जोंनि जायगायावहाय बाहायफैनोबो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो माने मोननो हायो आरोना दावबायनायनि बेलायावहाय। आरो दावबायोब्लाथ' नोंथाङाबो बुंलांखाबाय माने गोसोखौ जों मोजां मोनो होननानै। नंगौ बे थारैनो सैथो जेनेबा दावबायोब्ला जों गोबां माने गावनि गोसोखौनो सान्थि मोनो आरोना। आरो खर'फोरखौ रेजें मोनो बेफोरबायदिनो जों माने दावबायनाया दावबायनो नांगौ होननानैबो जों माने बुंनो हायो आरोना सासे मानसिया जुदि न'नि सिङावल' थाबाय थायोब्ला बेयो मालाबा बो माने जेनेबा बाहेरा मुलुगाव ओंखाराखैब्ला बियो माने बाहेरा मुलुगजों माने माबोरै माने जुजिनो नांगौ बेफोरखौ माने एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना माने बांद्राय माने इसो ओ माने साहस मोना जायो आरोना।